औ खोना
औ खुलुमबाय खोनादों नोंथां औ अ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आङो ओरैनोसो दङ' दा
अ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन।
औ ओ
औ माने जोंनि आसामाव ओ राबार राबार आबाद बागान बानायनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो ना
औ ओ
अ सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे
अ जोंनि आसामाव राबार आबाद ओ बागान बानायनाया ओ बांद्राय ओ फुराना नङा नोंथां
औ
बियो ओ जोंनि आसामाव आ नैरोजा ओ दाइन मायथाइफोरनिफ्रायसो बांसिनै गासै जोंनि आसाम ओनसोलावनो ओ गासै बे राबार रावहाय गायनाय बेखौहाय जोङो नुनो मोनो नोंथां
औ औ
औ बे राबार आबारा ओ नाथाय माखासे जोंनिनो भारतनि हादरसाफोर जेरै केरेला बेफोरबायदियावहाय गोबांथार राबार आबाद मावनाय बागान मावनाय दंफां गायनायखौ जोङो नुनो मोन ओ आरो गोबांथार फाइसा रां आरजिनायखौ जोङो बेफोरबायदि हादरसायाव नुनो मोनदों आरो गोबांथार बेफोर हादरसाफ्रा जौगानाय जाबोदों जोंनि भारत हादराव आरो नोंथां दा औ दा जोंनि आसामावबो राभार आबादखौहाय बेबायदिनो आ जोंनि माखा से आबादारिफ्रा बुजिनानै बेनिफ्रायबो जि ओ रां आरजिनो हायो बे बे आबाद दंफांखौ गायनानैबो ओ जोङो जोंनि थांनानै थानायनि राहाखौ बेबायदिनो बानायनानै लानो हायो बेखौ बुजिनानै जोंनि आबादा खौ बे दंफांखौहाय गायनायखौ जोंनि आसामाव बानायबाय आरो जोंनि ओन लफोरावबो दिनै बे राबार बागानफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो नों थां औ ओमफ्राय बेबायदिनो राबारा ओ जोङो मोनथिखायो राबारजोंहाय जोङो गोबांथार आ बेसाद मुवाफोरखौ बानायनाय जायो जेरै से ओ दोनै जों बुंनो हायो गारिनि ओ टायेरफोर गारिनि बे टिउबफोर माखासे गोबांथार नांगौ नांगौ दोनै गोनोखोआरि आदबजों बै राबारफोरखौ ओ मेसिनाव लांनानै बेफोरखौ माखा जे ओ फोराननानै बेबायदिनो आ आथा बे राबार दंफांनि जि आथा बेखौहाय राबार दंफांनिफ्राय बयननानै आ गोबांथार दाम गोसा गोसा आ बेसादफोर मुवाफोर खौ बानायनानै लानो हानाय जायो आरो नोंथां दा दा बेल' नङा राबार राबार दंफाङा आरो बेबायदिनो जोंनो आ गोबांथार हेफाजाब होयो बेबायदिनो आ जायगाफ्राबो सोमखोर समायना जायो आरो जों रां आरजिनो थाखायल' बे राबार दंफांखौ गायनाय बेबो जाया दोनै राबार दंफां गोबांथार गायनानै माखासे आ आबहावाजों सोमोन्दो गोनां बेबायदि बिमफांफोर जानायलाय दोनैहाय बेफोरबायदि राबार दंफांफ्राव माने सोमखोर समायना जाबोनाय आरो आबहावानि लोगो हिसाबैबो जोङो गनायजाथावै आ जोङो गनायनानै लाजानो हानाय बेफोरबायदिखौ जों मोननो हादों आरो नोंथां
औ
दा बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलफोरावबो राबार दंफां राबार आबादखौ बानायोब्ला बेबायदि दंफांफोरखौ गायोब्ला गा रां आरजिनायजों लोगोसे जोङो आ बिफां लाइफां गायनाय बेफोरबायदि अनसायनाय आ बेफोरबायदिखौबो जिउआवहाय जोङो साननानै लानो हायो आरो दिनै गोबांथार नखरफोरा राबार दंफां गायनानै राबार आबाद खालामनानै आ रां आरजिनानै ओ मोजां ओ नखर खुंलांनाय बेफोरखौबो जोङो दिनै जोंनि आ गामि ओनसोलफोरावहाय नुनो मोनदों आरो नोंथां दा राबार आबारा बेबायदिनि माने आ नोंबो आरजिनो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोङो आ आबहावाखौबो साफा आ साब सिखोनै लाखिनाय आरो सोमखोर समायना बेबायदिनो माखासे आबहावा जोंनि थांनानै थानाय बिदि हां लानाय बेफोरबायदिखौबो एसे मोजाङैहाय आं जोथोन लानाय बेफोरबायदियाव जोङो खोख्लैनो हायो आरो नोंथां राबार आबाद दंफांखौ बानायोबब्ला।
ओं।
जेरै गुबुन जोंनि भारतनि हादरसायावनो गुबुन जुदि आ जोङो नाहरोब्ला सानना नाहरोबा दिनै केरेलाफोर बायदिया गोबांथार गोजौ जौगानाय हादरसा जोंनि भारताव आ बिसोरना हाजो सिनिसिमहालाग आ राबार दंफां थायो बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो नुहुरो आरो दा जोंनि आसामाव जोंनि ओनसोलफोरावबो राबार आबादखौ मावोबा आ खस्थ' खालामनानै एसे खस्थ' खालामनानै बेफोरबाय बिदि आबादफोरखौ बेफोरबायदि दंफांफोरखौ गायोबा निसय आ गावनि न'खरखौ रां आरजिनानै थुनलायजों लोगोसे गोबांथार मदद होनो माबाफ्रावबो माननानै होनो हागोन माने गोनोख आरि आदबजों बेबायदिनो गोबांथार मुवा बेसाद दिहुननाय राबारनि जि मुवा बेसाद गोनांथि जानाय बेफोरखौ दिहुननायाव हेफाजाब होगोन बेखौ आ जों साननानै नुहरनो हायो आरो नोंथां दा आबादनि सोमोन्दै गुसुङै आं नोंथांनि सावरायनाया बेनोसै दा नोंथांहा माबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो गोनांथि दङ नामा नों
आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर'नि ओ थुनलाइाहाय माबोरै जौगाखांबोदों बेफोरनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदों आरो। ओ दा जोंहा बर'नि। थुनलाइया जौगाखांदों होनबा जोङो जिगुजौ जिगुजौ जौथाइनिफ्रायसो जोंहा ओ जागायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोंनिखौहाय बै समाव जोंनि बर' हारियाहाय जोंना गोग्लैसोनानै दंमोन जौ लोंबायबायनानै जेबो बेबायदिनो गावनि मा खामानि मावनांगौ बेफोरखौ मिथियामोन आरो
औ।
बेफोरबायदि गोग्लैसोनायनि जाउनावहाय गुबुन हारिफोरजों जोंनि हारिया मुगै जायोमोन जेरै जोङो बबेबा दखान फोरावहाय गलाफोराव साहा लोङोब्ला बेफोरनि जेराव लोंदों बेफोरखौ सुनानै गारबोनांगौमोन आरो जों लोंखोन्दा बेफोर आइजें आइलाफोरावहाय रावबो गुबुन हारिनिया लोंदेरा जादेरा बेबायदि खालामनाय। इनाय खालामजाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बै समावहाय दा बेफोरबायदि इनाय अनागारि खालामजानायखौ ओ फोजाखांनो थाखाय जोंनि हारिखौबो गियानि खालामनो थाखाय। जोंनिनो माखासे बिथांमोन गोरों गोरा बिथांमोनाहाय जोंखौ बै समनिफ्राय नाजाबोदोंमोन आरो जेब्ला बिबार मुगायावहाय बिसोरो बिबार लाइसिखौहाय ओ लिरजेननानै दिहुनजेनदोंमोन आरो बे बिबार लाइसिखौहाय बिथां सति चन्द्र बसुमतारिहाय जिगुजौ नैजिथाम माइथाइयावहाय ओ दिहुनदोंमोन आरो दा बेवहाय बिथांमोन बिथांमोन बिथांल' नङा सति चन्द्र बसुमतारि बिथांल' नङा गोबां लिरगिरिफोराहाय लिरदों बिनि बांसिन खन्थाइफोरानो जोंहा। हारिखौ फोजाखांनाय। इसोरखौ लानानै लिरनाय बेबायदि जोङो ए ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौहाय लेखा फोरोंनो थिननाय बिमा बिफाफोरखौहाय गावनि गथ' फोरफोरखौ लेखा फोरोंनो थिन्नाय बेफोरबायदि खन्थाइफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नुयो।
ओम बेनि अनगायैबो खन्थाइ मेथाइ बे खन्थाइ मेथाइखौहाय बिथां रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म बिथांमोनहा सानैजों लोगो नांनानै सुजुदोंमोन आरो। बे खन्थाइयावबो गोबां ओ खन्थाइफोर दङ जेरैहाय ओ जोंनि उन्दै उन्दै गथ' फोरखौहाय लेखा फोरोंनो थिन्नाय बेफोरबायदि। मानोना बै समावहाय जोंनि हारियाहाय ओ लेखाफोरा फराया लेखा रोंब्लाहाय जों जाम्बा जायो। लेखा फरायबा जाम्बा जायो होननानैसो फोथायनाय मोनसे बाथ्रा दंमोन आरो जोंनि बर'फोरनि समाजावहाय ओ दा बेनि अनगायैबो जोंहा बर'फोरनि गेजेरावहाय सासे ओ गोख्रों आरो ओ गिबिसिन रमान्टिक खन्थाइ लिरगिरि बि दंमोन। बिथांनि मुङानो जाबाय इसान मुसाहारि बिथां बिथाङानो बर'फोरनि गेजेरावहाय सिगांसिन रमान्टिक खन्थाइखौहाय लिरजेनदोंमोन आरो बिथांनि गांनै बिजाब नि मुङानो जाबाय सनानि माला आरो फामि बे गांनै खन्थाइ बिजाबखौ लिरनानै बिथाङाहाय गालांदों। बे खन्थाइनि बे खन्थाइ बिजाबनि सिङाव बिथांनि गोबां ओ रमान्टिक खन्थाइफोर दङ आरो जेरै मोदै बादारि, मोनाबिलि, गोसो मोब्लिब बेफोरबायदि खन्थाइ फोरावहाय जोङो ओ बिथाङाहाय जेनेबा ओ मिथिंगाखौ लानानैहाय गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनाय ओ जेनेबा रमानटिक नि ओ रमान्टिकनि माबा बिदै बेरखांहोनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। गावनि मोजां मोननायखौ लानानैहाय मिथिंगानि महरजों जों रुजुनानै लिरनाय बेफोरबायदि खन्थाइखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बिनि अनगायै जोंहा ओ सल'मा होननानै बुङोब्ला जोङो सल'मायाहाय जोंना गोदान मुगायावसो फैनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ गोदान मुगा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ओ बर' समाजावहाय जिगुजौ बाजिनै मायथाइनिफ्राय दासिम सोलिबाय थानाय बेफोरखौहाय जोङो बेसिमखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरो गोदान मुगा होननानैहाय। दा जोंनि सल'माया बेहाय जोंहा ओ गोदान मुगायावसो जोनोम मोनफैदों आरो बेखौहाय गिबियावहाय जोंहा जिगुजौ द'जिनै मायथाइयावहाय। जुजाइनि अर होननाय मोनसे ओ सल'मा बिजाब ओंखारदों आरो। बे सल'माखौहाय ओ चितरन्जन मुसाहारि बिथाङाहाय दिहुनजेनदोंमोन। बिथां चितरन्जन बिथां ओ मुसाहारि बिथाङाहाय जोंनि गेजेराव बर' सल'माखौहाय गिबियैहाय जायगा होदोंमोन आरो बिथाङा गोबां सल'माफोर लिरबोदोंमोन आरो बिथांनि बांसिन सल'माफोरानो ओ रमान्टिकयै लिरनायमोन आरो जेरै बि बिखाया गावो खुगा गेवा बेफोरबायदि गोबां ओ सल'माफोर दङ' बिनि उनावहाय जोंहा गोबां मोजां मोजां लिरगिरिफोराहाय सल'माफोर लिरबोदों जेरै हरै हरै मारुआव बेखौहाय लिरदों ओ अरन राजा बिथाङाहाय। बेबायदिनो जोंनि सल'मायाबो ओ थुनलाइनि मुगायावहाय जोंनि बर'फोरनि थुनलाइ मुगायाव ओ गोजोरैहाय जायगा मोनदों आरो दासिमावहाय। ओमफ्राय सुं-सुंद' सल' होननानै बुङोब्ला सुंद' सल'आथ' जोंहा बे अलंबार मुगा बेफोराव बेयावनो ओंखारदोंमोन आरो सुंद' सल'खौहाय गिबि इसान मुसाहारि बिथाङाहाय लिरलांजेनदोंमोन बिथाङाहाय आबारि मुंनि मोनसे सुंद' सल' लिरदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो जोंनि सुंद' सल सल' बिजाब जोंनि सुंद' सल'आहाय बर' समाजावहाय जायगा मोनदोंमोन आबारिनि गेजेरजोंनो बिनि उनावहाय जोंहा निलखमल ब्रह्म बिथाङाहाय सुंद' सल' बिजाब दिहुनदोंमोन बे सुंद' सल' बिजाबा गिबियावहाय जिगुजौ स्निजिनै मायथाइयावहाय ओंखारदोंमोन बेनो जाबाय हाग्रा गुदुंनि मै बे सुंद' सल' बिजाबावहाय बि थांनि बिथां निलखमल ब्रह्मनि गोबां सुंद' सल'फोर दं आरो बे मोनसे बिजाबावनो। बिथाङा बेखौहाय दिहुननानै गालां बेखौहाय दिहुननानै गालांनो हादों आरो जोंनि गेजेरावहाय सुंद' सल'नि ओ बे मोनसे सुंद' सल'नि जोनोम जोंनि गेजेरावहाय जोबोद ओ मोजाङै बिफाव होलांदों आरो जोंनि बर'फोरनि समाजावहाय ओ बिथां निलखमल ब्रह्म बो जोंहा सुंद' सल'नि सम्राट होननानैबो मिथिनाय जायो ओ दा बेबायदिनो जोंहा गोबां सु द' सल'फोर ओंखारबाय सल'माफोर ओंखारबाय जोंहा मोजां मोजां ओ लिरगिरि फोर ओंखारबाय दानि दिनावहाय बेफोरनि गेजेरजों जोंनि बर' सुबुंफोराबो। ओ बिसोरनि सल'फोरखौ फरायनानै खन्थाइफोरखौ फरायजेननानै बिमा बिफाफोराबो गथ गावबा गावनि गथ'फोरखौहाय लेखा ओ फोरोंनो गोसो जाबाय आरो ओ उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बिसोरनि लिरनायफोरखौ नुनानै अ जोंबो बेबायदि गोरों जायोब्लासो जे गुबुननि आथिं सिङाव थानांनाय नङा। गोरों जासिगोन बेबायदि साननानै फरायबोनानै जोंनि हारिनि माबाखौहाय थासारिफोराहाय मोजां जाबोनायखौ जों दा आथिखालावहाय नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ।
ओ बिफोरनि जाउनावहाय गोबां मोजां मोजां लिरगिरि ओंखारनानै जोंहा साहित्य एकादेमि बान्था मोननायखौबो जोङो नुनो मोनो आथि खालावहाय जेरै दुमफावनि फिथा बे दुमफावनि फिथा सुंद' सल'नि